नोंथाङा खोनाबायना
हेलौ,
औ खोनाबायना नोंथां
औ खोनादों
औ औ
अब्ला जोङो मा आयदानि सायाव सावरायगोन नोंथां
ओ गारि मथरनि सायावनो रायलायनोसै नामा नोंथां
हो मोजां खोनायाखै नोंथां नोंनिखौ एसे मोजाङाव थालाय
औ गारि मथरनि सायाव रालायनोसै नामा खोनादों ना नोंथाङा खोनादोंना
खोनाथाराखै हेलौ,
खोनाबायना
हेलौ
खोनाबायना
खोनाथारासै नोंथां औ दासो खोनादों
खोनाबाय
नोंथांना एसे प्रब्लेम जाबाय दं ना नेदा?
औ नेट प्रब्लेम जादों।
अ एसे मोजाङाव थानानै रायलायबाबो जाग